नोंथां
औ खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां। मा खामदों नों थां
आंथ' दा नै मोनानि ओंखाम जाखांनानै रुम सिंङाव ओरैनो जिरायना दंथ'यो।
अ मा ओंख्रि जाखो बा नोंथां?
ओ ना गोरान रुदुबनाय ओमफ्राय खांख्रिखला आलु दाथा होनानै भाजा एवदोंमोन। नोंथां लाहालाय?
जोंहाबो इनो ना गोरान बाथोन ओमफ्राय आरो बै मा होनो जोगोनार बिजौ रुनायसो।
अ।
गरमजों जाबजों बेखोनो रुनानै जानाय जाबाय आरो जोंहा।
औ अबावथो मोजां मोजां ओंख्रि मोनबाय थानो।
औ नोंथां मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखायसो फन खालामदोंमोन आं । सावरायनो हागोन नामा? जुदि नोंथांङा फ्रि दंङ'बा।
हागोन दे नोंथां।
ओ बे जोंथ' ना नानि सायाव सावरायनोसै आरोना ना खौ जोंङो मा मा खालामनो हायो? ए ना नाखौ मा बायदि बायदि बायदि ना मोननो हायो। बेफोरनि सायाव सावरायनो सानदों आरो सावरायनो हागोन दा?
हागोन दे नोंथां।
औ नोंथांमोननिथिंजाय नाफोरखौहाय माबायदि मा बायदि रोखोमनि ना मोनो बा दैमा दैसा फोर दं गैया एसे फोरमायना होलाय नोंथां।
औ दे दा जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि जायगायाव थ दानिया एसेबांखि दैमाफ्रा दङ दंनाया लाय आरो बे जाय जायगायाव दा नै दा दैज्लां बोथोर नालाय ना माबा मा होनो दा दुब्लिखौ जोङो एवनाय जायो नालाय बि जायगायाव ओ हाया एसे गोथौ माइ गायग्रा हा बेफोराव जुदि जोङो ट्रेक्टर जों माइ एवोबाथाय ना फोर हमनो इफोराव मोनो आरो ओरैनोथ' जोंनिया नाया ओ दे ना फिसाफोरखौ मोनो आरो बेे लाव फुथिना होननाय बुङो ओमफ्राय सेंना गोरि ना ओथिखौ मोनो आरो सम सम जायगा लायै जायगा बे नारसि गि बेफोरखौ मोननाय जायो आरो बे नाया ओरैनथ' गुबुन गुबुन दा खर न'खर सोरबा सोरबा फुख्रि थानायफोरा नाखौ फिसिनानै फिनानै जायो। खायफाफोरा आरो खायबाफोरा आरो अनानानै जायो बे ना गुरनो थांला बेखि नाखौ खौल मोननाय जायो नामा ए ए
अ
औ
औ
औ नोंथां नोंनियावहाय नेटा एसे प्रब्लेम होदों नामाथाय एसे जायगाखौ सोलायबा मोजां जागोन नामा हेलौ
खोनादों ना नोंथाङा दा आंनिखौ
औ औ दायो खोनादों दे औ खोनादों नोंथां दे बुंफिनलाय औ खोनादों
अ जोंनि ओनसोलावहाय आ बिदि बि ना मोननाय जाया नोंथां ना फिसा लावि गोरिस बे मोनो आरो दैसा बबा दैमाफोराव थांबाथाय बाला खोथियाखौ मोननाय जायो आरो नोंथां। बेखिनियानो आरो नोंथांनि ओनसोलफ्राव आरो बिनि आरो गुबुन नाफोर मोनबावो नामा
जोंनियावबो बिदिनो नोंथां दैमा दैमा दङ नालाय जोंनिया बेआव हाय मा होनो बे ना गोरलैफोर मोनो आरो जेनेबा जोंनिथिं अन्थाइ दिखोबानाय दैमायाव अन्थायै जदि न थ'ख'नो लाासै जदि थिखोयोबा बेयावहाय जोङो ना दुसुमाय ना दुसुमनायखौ सिनायोना नोंथाङा? औ बे नाथुसुमाय, नाथुर नाथुर ओमफ्राय आरो बे नाथुर फिसा फिसा नाथुर जुनाय बालाबाथिया, थां ख्ख्राय बेफोरखौ मोननो थाङो आरो जोंनिथिं बांसिनानो ओमफ्राय आरो, जदि नोङो दैमायाव जुदि मा होनोमोनलाय गुदुंआ। ना जे हाबनानै थायो बेयावहाय जुदि थाङोबा। बेफोरखौ जुदि सारोबा जोंनिथिं खांख्रायाथ' मोनखायोआनो लोगोसे बरख' बरख' नाखौ सिनायोना नोंथां? औ बरख'। बेनि उनाव मागुर ओमफ्राय आरो इसे दल दल जायगायाव एसे हाब्रु जायगायाव एसे ए दलहा जे थायो ना मेबि बेफोराव आरो ना सारोबा मोनो ओरैथिंजाय सिंगि गोर नास्राय बाला बाथिया आरो ना फिथिख्रि बेफोरबायदि ना मोनो आरो जोंनिथिंबो । जायगा लानानै जायगा। माने बांसिनानो जोंनि जायगायाव बेफोर नाखौनो मोननो थाङो। आरो लोगोसेदि फख्रि फोराव खुसिया खुसिया सायोबा खुसियाबो मोननो थाङो आरो।
औ ओरैनो नोंथां औ मा होनो नोंथां औ। ओरैनो बे नाफ्रा मा मा रोखोमनि मा मा नाया बिगुर गोनां? मा माया नाया बिगुर गैयि? नोंथांआ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
जोंनि ओनसोलाव मोननाया आरो ना। जोंनि ओनसोलाव मोननाया ना आबो बिगुर गोनांआवनो गोलैबाय। आरो लोगोसे बे ना दुसु मायाबो गोलैबाय ओमफाय आरो बिथिंजाय ओ नास्राइया गोलैब बाय गोरैया गोलैबाय ओमफ्राय आरो फि थिख्रियाथ' गोलैखाबायानो। ओमफाय इथिंजाय बिगुर गैया होनबा ओमफ्राय बे मागुर, सिंगि ओमफाय बे बालाबाथिया बै दैयाव थाग्राया बेनि उनाव आरो मोनसे आरो नाथुर ना थुरनाबोथ' बिबुरानो गैया होनना बुङोना बुंनांसि सिगोन जों नाथुरखौबो जेनेबा माबानो हाया आरो बिथिंजाय खांख्राइ खांख्रायाबो बिथिं बिगुर थाया बेनाव कलथासो थायो नालाय। मोदोम बाहागोखौ जोख्लोबनानै दोनो। दोनो बिनिफाय आरो मुगाया सम सम जोंनियावहाय जुदि दैमा दैसाफ्राव ना सारनो थाङोबा खांखिला नाखौबो मोनो। मोनो आरो ना खां खांखिला बे खुगा गोल्लावा एबा गोलाव जे थायो औ नैबे बे नाखौबो मोनो बेबो बिबुरानो गैया होनना बुंनांगोन आर रो बेनाबो बेबायदि रोखोमनि नाखौ मोननो थाङो आरो। नोंथाङा ना जानानै मोजां मोनो ना मोना?
नाखौ जानानैथ' आं जोबोद मोजां मोनो, जाना। आरो नानि माबे मोनसेखौ मोजांसिन मोनो होनना जायफोर नाया बिगुर गैया बेफोर नाखौ आं मोजां मोनो जेरै ना सिंगि, मागुर आरो बाला बो थिया बेखिनि बे बिगुर ना गैयि नाखौ आं साबसिन मोनो आरो। आरो बुंनो थाङोब्ला बिगुर गोनां नाखौ माखौ साबसिन मोनो होनबा? ना खमन बे गिदिर नाया खमन खमन कमन नाखौ मोजां मोनो आरो।
औ
नोंथाङाबो एसे नाखौ मा मायाव बाहायो मा खालामनानै जायो माबायदिहाय जायो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ मोजां सोंथि नोंथां। ओ जों जोंनिथिंजाय बे बेबायदि नाफोर खौ आरो ना बांसि नानो ना फिसाफोरखौहाय जोंनिया फोरानो, जुदि बुरजा मोनोबा आरो फोरानना माने दोनो ओमफाय दोननानै जुदि रानोबा नाफाम साफामबो बानायनानै जायो आरो जोंनिथिंजाय । बेथिं नाफाम बानाय नाय होननानै बुङोबा नाखौथ' फोरानग्रोना लानांगोन। बांद्राय माने गोरानद्रायबो खालाम नाङा आरो नाफामनि थाखाय ओमफाय बांद्राय गिबि गिसिबो खालाम नो नाङा इसे माने गेजेरनि खालामनांगौ गियान टाइपनि खालामनांगौ खालामनानैहाय बिथिंजाय थास' दुदालि थास' ओमफाय आरो बिथिं ओरैनो नरमेलि मोनग्रा थास' ओमफाय आरो
औ
मान मानग्रा बे थास'खौ माने खम बिबांनि एसे होयो आरो होनानैहाय ना गोरानजों ओमफाय बे थास' दुदालि बे थास' बिसङा बेनि थास'नि गां खंखौहाय मोजजां हानानै बिगुद गारनानै लेमना नै
औ
ना गोरानजों मिलायनानै माने उवालाव देनाय जायो आरो उवालाव देनानै ओमफाय इदिनो खायफाफोरनिया स्रिसानिबा बथलनि जे बयाम थायो आरो सोरनाबा बे प्लास टिकनि बयाम थायो देल सोरबा सोरबा जदि औवा औवा बै बुरखाया औवा गिदिरजे बेखौ जुदि दङबा आरोना बे औवाखौ हाय दाननानै औवानि सिङाव बे नाफामखौहाय थुसो थुसो माने प्लास थिगजों मोदजाङै मारिनानै बयामफोरबाबो आरो ना खखाजोंहाय मोजां मारिनानैहाय दोनो आरो ओमफाय बिदिनो गोबाव सान जेनेबा सप्तासे निख्रुइ बारा नांगोन नालाय दुइ सब दाबा मास मोनसे बिब्दिनि गेजे जेरावहाय दांनानै जायो आरो हाननानै
औ औ औ
नोंथांमोननिथिंलाइलाय बोरै जानाय जायो जेनेबा नाफामखौ मा माजों जायो
जानायाथ' जोंना ओरैनोथ' जोङो गाव गोजा नाफाम गोजा जोङो खारैजों जोबो रोसि खालामनानैबो जोङो जुलि हिसाबै जों जायो आरो था बेफोरबायदिया जोंनि ओनसोलावहाय बे ना बहाय बे ए थास' थास' बिथोराइ होनना बुङोना थास' बिथोराय नोंथां थास' बिथोरायावबो ना फामखो होलानानै जायो आरो बांसिनानो जोंनि ओनसोलावहाय बि बाथोन जायो नोंथां आरो सि फुदुंनानै जायो आरो बिदि आरो आरो मा मायाव होनानै जाजाबावो आं बेखौ मोजाङै मिथिया नोंथां नोंथाङा एसे खिन्थाना होनो हागोन नामा
अ जोंनिया ना नाफामखौ बे थास' बिथ'ररायजों जानाया जायो ओमफ्राय आरो लोगोसे अ बिदै फुदुंनानै गरम खालामनानैबो जायो ओमफ्राय थाव होना बो बिदि जायो ओमफ्राय आरो खारैबो जायो आरोना बिदखनो रोसि बानायनानै खारै एसे होननानै जायो ओमफ्राय आरो बिदिनो ओ जेनेबा बै दायोथ' जोङो माबा मोनोना ओम मा होनोमोनलय बियो जोगोनार जोगोनारफ्रावबो होनानै जायो ओमफ्राय आरो थास' थास बेदरजे थायो बे थास' बेदरफोरावबो होननानै जायो बिथिं जा आरो थास' ओ बिबारा बे थास' बिबारफ्रावबो होनानै जायो आरो नोंथां
दे
नोंथां होनबा दिनैनि रायज्लायनायखौ दोनथ'नोसै नामा
औ दे
औ जागोन दे दे गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ